खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथां आङो नों थांनि रावखौ माने फिसा फिसा खोनाफैबाय दङ बां दराय मोजां माने खोनायाखै औ औ खोनाबाय नोंथां नोंथां आं नोंथांखौ कल हरनायनि जोंनि
औ
बर' हारि जौव बेसि आरो जौ खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन? नामा नोंथा
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
औ
औ